औ हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ दायो मा खालामगासिनो?
आङोथ' दायो जेबो खालामाखै दायो फ्रि सम आंना।
अ अब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन नामा?
औ जागोन मा आयदामोन?
औ बे आयदायानो जाहैबाय जोंहा जिहेतु बर' समाजाव फाथो आबाद मावनाय हुदा दङ' बिनि सायावनो? सावरायजागोन नामा?
औ जागोन। सावरायजागोन।
फाथो आबादखौ जोंहा जे बर'फोरा ना दे आबादनि सायावनो सोनारनानै जाग्रा बर' हारि हिसाबै जे गोबां माखासे रोखोमनि आबाद मावनायजों लोगोसे जोंहा फाथो आबादखौबो मावनाय जायो। जे जाय फाथो आबादनिफ्राय जोङो जे फाथोखौ फाथोखौ जोङो जे बिलाइबो मोनजायो नङा होन बा? जे गोरलैयावबो बेखौ ओंख्रि मोनजायो आरो बेयो देरनानै जे गोजौ जायोब्ला बेखौ बेनिफ्राय फाथो सेरनाबो मोनो। आरो दिरुंबो मोनो। मोनो फाथो दिरुं होनो जायखौ आरो फाथो दिरुंनि गेजे जेरजों जोङो गोबां रोखोमनि ओ दिरुंफोर बा बस्था बायदिसिना बेफोरबादि ओ बानायनो हायो नङा होमबा? जायनि थाखाय बे फाथो बस्थाफोराबो जोंनि थाखाय मोनसे गोनां ओ बुस्थु औ गोनां मुवा। माइ आबाद मावग्रा हिसाबै जोंहा माइफोर खौ बबाव सोना दोननो बस्था गैयाब्ला नङा होनब्ला? जे फाथोआबो औ फाथ फाथोआबो जोंनि थाखाय मोनसे गोबां माने हेफाजाब होग्रा मोनसे मुवा आरो जोङो बे फाथोखौ नायोब्ला जे जोङो माखासे रोखोमनिबो मोननो हायो नङा होमबा जे मालाबा बेखौ जोङो फाथो गोदै होननाय मुं खोनायो फाथो गोखा होननाय मुं खोनायो दा बे मोननै रोखोम रोखोमनि दं होननानै जोङो मिथि थियो आरो जाय फाथो गोखा नङा होमबा बे फाथिनो खाखौ जोङो फोराननानै दोननायनि उनाव बियो नारजि महर मोनहैयो जाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरों जाग्रा मुवा नारजि ओंख्रिया नङा होमबा दा जोंना फा सो गोबां बिद बिथिंजोंबो जोंनो हेफाजाब होयो, बा बाहाय जायो। मोनसे हेल्पफुल, ओ मुवा बियो
औ
आरो गोबां समावनो बेखौ जोंनि आबादारिफोरा जे बेनि आबाद मावनानै,
औ
ओ फालांगियारि मोनसे खोन्दोसिम लांनो हादों। जायखौ माने फाथो आबाद मावनानै बेखौ फाननानै, नङा होमबा गावनि न' न'खरारि जि रांखान्थियारि आंखाल बेफोरखौ सुंथानो हादों।
औ
दा बेफोरखौनो जोङो नुनो मोनो नङा होमबा,
नंगौ
औ बेनि अनगायैबो जोङो फाथोखौ गोबां खामानियाव बा आरो बेनिफ्राय जों गोबां रोखोमनि मोननो हायो। जेरै फाथो सेना, जोंहा ओ गोदोनि समाव अर सु सुनो थाख थाखाय जोङो बाहायनाय जायो नङा होमबा अर सुग्रो औ अर सुग्रो जेननो, अर सुग्रोजेननो थाखाय जोंहा मा नांगौ जायो जेब्लायबो फाथो सेरना नांगौ जायो, फाथो सेरनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे अगदाबाव अरखौ जरायनो हायो आरो बेफोरनि अनगायैबो ओ जे जितु इन्जुरनि बेराफोरावबो जोङो बे फाथो सेरनाखौ बाहायनाय जायो। आरो बे बेफोरनि अनगायैबो जे लामा सामा जोंहा माखासे सक बेरा थायोना? जे बर'नि न'खराव सक बेरा थायाब ब्ला जे बे बर'नि न'खर नङा बेफोरबायाददि होननाय माखासे थायो। दा बेफोराव मा जोंहा सक बेरा होनायनि बिथिङावबो जोंहा हेफाजाब होयो फारथि सेरनाया दा फाथोआ जोंना मोनसे मोनसेबो गारजानाय मुवायानो नङा। दा बेनि बिलाइआ ब जाजायो दा बेनि फाथो सेरनायाबो ओ बाहायजायो आरो बिनि दिरुंङआबो गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद दिहुनहैनो हायो। आरो बेनि अनगायै बो जे फाथोआ गोरलैनिफ्रायनो जाजानानै बोरायनानै रानजासिम जायो बियो। जायखौ जोङो नारजि गोरान समाव नार्जि महरै मोनहैयो। आरो बेनो जोंनि दोरों खाजा महरै उनाव जाहैयो।
औ नंगौ।
नोंसिनि नोंसिनि ओनसोलथिं फाथो आबाद मावो ना मावा?
मावो जोंनि ओनसोलथिं गोदोनिफ्रायनो फाथो आबाद मावबोदोंमोन मानो होनोबा गोदोनिफ्रायनो जोंनो फाथो गैयाबानो जोंना दिरुंबो मोननो थाङा बा फाथोजोंनो जोंना गोदो बैसांबो बानायोमोन जेरावहाय फाथोखौ हेब नानै बैसां जायो बिब्दिखौ गोबां मानसिफोरखौ बाहायनाय नुबोदों जोङो। लोगोसे दानि दानि ओनसोलाव दानि दानि समावहाय नाथाय फाथोखौ फोनाया बा फाथो गायनाया गोबां खम जालांबाय मानो होनबा मानसिफोरा गासैबो गावब गाव खामानियावहाय बेस्थ' थाजोबो बेनिखायनो बांसिनखौनो जोङो खमायलांनाय नुनो मोनदों। नाथाय बे फाथोआ जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय दोरोङारि मोनसे जाग्रा ओंख्रि महरैबो महर मोनदों। बेयो थारैनो गोग्गाथावना बाथ्रा लोगोसे बे बेनि गासैबो ओ गुदिनिफ्राय बिजौसिम गासैबो मोनफा मोनफा खामानियावहाय बाहायजाथाव नङा होनबा? लोगोसे बे फाथ थोआनो जोंनि ओ सुबुं थैनायनि उनावहाय जेखौहाय जोङो बहस बा खारजोआवहाय जोङो नारजि अरगारनाय होननाय मोनसे बाहायथियावहाय बाहायो नंगौ ना नङा?
औ
बे नार
जे फाथोनि उनाव औ फाथ थोनि उनाव बेयो राननानै जेब्ला नारजै महर मोनहैयो अब्ला बे नारजिखौ लानानै जोंहा बर समाजाव गोबां बाहायनाय आरो बेजों लोगोसे गोबां सुबुं फोथायथि फोर दङ नङा होमबा?
औ बे सु सुबुं फोथायथिजोंनो जोङो सु ओह सुबुङा जेब्ला थैयो अब्ला बिनियावहाय खारजो एबा बे थैखांनायनि उनावहाय बे सु थैनाय सुबुंजों सोमोन्दो गारनो थाखाय जोङो नारजि अर गारो नखरावहाय नंगौ ना नङा?
नंगौ।
अह बेफोरावबो जोङो नारजि ओंख्रिखौ बा ओ नारजिखौ बाहायनाय नुनो मोनो। बेखायनो नारजिया जोंनि थाख थाखाय एंगार हायै मोनसे बाहागोनि मुवा नंगौना नङा?
नंगौ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बे मोनसे नारजिखौ लानानै मोनसे सुबुं फोथायथि दंबावो जे बे गोथै ओह गारनायाव बा बेख खौ गो थैखांनायनि उनाव बेजों नारजि अरगारनाय बा सो सोमोन्दो ना नागारनाय ना दा बेनि थाखायनो जे जों जायफोरा आलासि जालायो बा खुरमा बाहागि जालायो। बा गोजाननि आलासि नो जा खाथियानो आला खाथिनि आलासियानो जा दा बेफोर आलासिनि गेजेराव बे नार्जि अरगारनाय बा नार्जि ओंख्रिखौ जोङो जाया मानो होनोबा बेखौ जोङो ओ गोथैजों सोमोन्दो नागारनायावसो बाहायनाय जायो। बेनि थाखायनो। ओह जोंनि ओनसोलथिं ओरैबायदि बेबायाददि फोथायनाय दङ। जे जों। नारजिखौ जायोब्लाबो जों बेखौ गाबागाव नखराव गाबागाव संनानै जायो। आरो गुबुन आलासि दु सि फैयोब्लाबो बे जोंनि बर'नि जिहेथु दोरोङारि जाग्रा मुवा अब्लाबो बेखौ जोङो आलासि दुमसि बा गोजाननि मानसिफोरनो जाहोनाय जाया। मानो होननानै बुङोब्ला जे थु बे नारजि ओंख्रिखौ जालांखांनायनि उनाव फिन बे आलासिफोरा बे नखराव सौफैयाबो जानो हागौ बा फैयाबो जानो हागौ बा फैनायबो नङा जानो हागौ बेबादि मोनसे फोथायनायजों जे बे ओंख्रिखौ जोङो माब्लाबाबो जाहोआ।
नंगौ। बेयो थार बाथ्रा जोंनियावहाय सुबुं फोथायनाया गोबाङैनो दङ आरो गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों नंगौना।
औ।
बेखायनो जोङो बे नारजि ओंख्रिनिफ्राय जोङो गोबां ओ मुवाबो मोनो लोगोसे ओं ख्रिबो मोनो लोगोसे जोङो बर' हारिनि माखासे सुबुं फोथायथिबो मिथिनो हायो। गोदोनिफ्राय जोंनि आजौ आ जै मोननि समनिफ्रायनो जिहोथ थे जोंबो मोनथिबोदों खोनाबोदों खुगा खुगा सोलिबोदों फालिबोदोंबो बेखायनो जोङो बेफोरखौहाय एंगारनो हाया
औ नंगौ। मानो दा बेनिखायनो जों बुंनो हायो जे फाथोखौ जोङो जिहेथु सावरायदोंमोन ना जोंना गुबै आयदायानो जाहैबाय फा थो आबाद दा फाथो आबादनिफ्राय लानानै जोंहा ओ गोबां बाहायथिखौ जों मोनहैयो बेनिखायनो जोङो जे बे फाथो आबादखौ मावबाय थानाया जोंनि थाखाय माने बेनिफिट होननानै जों बुंनांगोन मानो होनोब्ला आथि खालाव बेखौ आबाद मावनानैनो गोबां सुबुङा रां आरजिदों। नङा होमबा जेब्ला नि बो थोरो ओ फाथो आबादखौ जेब्ला माइ फोनाय जायो। बा माइ गायनायनि बोथोर जायो बेनि एसे सिगां सिगां होनाय जायो। बेनि उनाव बेखौ मे सें बोथोरावहायसो दाननानै बेखौ दाननानै आरो बेखौ जोङो ओरैनो मोना। ना खस्थ'बो दङ। बेखौ दाननांगोन दाननायनि उनाव बेखौ बजा बजा खालामनानै दैयाव बा जाम्फैफोराव सोमनांगोन बेनि उनावसो जोङो सेरनाखौ आलादा आरो दिरुंखौ आलादा खालामनांगोन। दा खस्थ'नि फि थाइआ गोदै होननाय बायदि जे खस्थ' खालामनानै माखासे जोङो रां आरजिनो हायो। फाथो आबादनि गेजेरजों नङा होमबा दा बेबायदिनो जोङो ओ फाथ थो आबाद मावनानैबो जोंहा गोबां बर' न खरा ओ संसार जानाय बा न'खर दैदेननायखौ जोङो नुगानो दङ। आरो बेबायदिनो इयुनाव दावगालांबाय थागोन बिथांमोनहा जाय फोरा फाथो आबादखौ मावनानै जायो बा मावगासिनो। दङ बेबायदि। खस्थ' बा दुखु जेंना बेबायदि बिदि बेबायदिब्लाबो मावगासि नो होननानै जोङो बुंनो हायो।
मानोना जोंनि दोरोङारि जोंबो आरो लोगोसे जानाय जोंबो आरो लोगोसे मुलाम्फा गावबा गावनि
औ औ बे मोनथामै मानसिफोरा मावनाय जायो।
थारैनो जों फाथोनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हायो।
औ औ हायो।
अब्ला दा फाथो ओंख्रिनि सावरायनायखौ जोङो एसेयावनो दोनथ'नो हासिगोन ना?
औ हासिगोन अब्लाबो जों जोबनायाव आं मोनसे खोथा बुंनो हायो। जे बे फाथो आबाद नि सोमोन्दै नों थांजों रायलायनानै आङो जोब जोबोद मोजां मोनदों। जे नोंथांनि ओनसोला रो आंनि ओनसोलनि सायावबो जोङो सावरायबाय जे नोंसो
औ
थांनि ओनसोलथिं माबायदि मावो आरो जोंनि ओनसोलथिं माबायदि मावसिनो दा बेनि फारागथिखौबो ओ आङो नुबाय जे जोंनिथिं बांसिनो फाथ आबादखौ मावनाय यो होननानै आं बुंनो हागोन नोंथांनि ओनसोलनिखौ
गोजोननाय थाबाय नों नोंथांनिसिम